खोनाबाय नोंथां
औ नोंथां नोंथाङा ओरैनो मा खालामगासिनो दं नोंथाङा?
आं जिरायगायनानै दङ' नोंथां ओरैनो जिरायनानै जिरायलाबायनानै आङो ओ माखासे गोसोखांथिफोर गोसोखांना दङ'।
औ नोंथां औ नोंथाङा ओरैनो दंब्ला नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
ओ सावरायनो हागोन नोंथां।
औ नोथां। दा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सरनो सानदों जेरै जोंना बिफां लाइफांखौ जों माबायदि रै रैखा खालामो आरो बिफां लाइफांनो जों मा मा मुलाम्फा बायदिसिना जोङो मोननो हायो जोङो जेरै फिथाइ सामथाइ बायदिसिनाखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
ओ औ नोंथां हागोन नोंथां ओ नोंथांनो आं अब्ला बिब। बिफां लाइफांखौ जों माबोरै रैखा होनांगौ बिनि सायाव आरो बिफां लाइफाङा जोंनो मा होयो बिनि सायाव इसे फोरमायनोसै।
औ नोंथां औ।
गिबियावनो जोङो बुंनांगोन ओ बिफां लाइफांजों जोङो मानसिजों। ओ जोङो जोबोरैनो खाथि सोमोन्दो दङ ओ बिफां लाइफाङा जोंनो। ओ अक्सिजेन जगायो ओ। थारैनो सुबुं माहारिया अक्सिजेन गैयाब्ला थांनानै थानो हानाय नङामोन। ओ बिनिखायनो बिफांखौ जोङो बिफां लाइफांखौ। आरो बारखौ जोङो मानसिनि थांना थानायनि मोनसे। ओ गुबै गाहाय लामा हिसाबैबो जोङो। बुंनो हायो ओ ओ बिफां लाइफाङा जोंनि। ओ सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव जोंखौ हेफाजाब होयो। ओ बेनि थाखायनो बिफां लाइफांखौ जोङो जोबोरैनो रैखा होनांगौ ओ बिफां लाइफांखौ जोङो माबोरैै रै। खो होनांगौ होननानै बुङोब्ला ओ जोंनि ओ साखाथियाव थानाय हाग्रा बंग्रा। ओ बेफोरखौ दानस्रांनायनिफ्राय। ओ हाग्रा बंग्राखौ दानस्रांनानै न' बां लुनायनिफ्राय जोङो ओ बेग। खौ होबथानांगौ ओ आरो बिफां लाइफां। ओ दानफायनायनि थाखैनो। जोंनि ओ ओनसोलफोराव गोबां रोखोमनि गोहोम खोख्लैदों। ओ बिनि थाखायनो बिफां लाइफां दानफायनायखौ ओ जोङो होबथानांगौ। ओ आरो बिफां लाइफां। ओ थानायनि थाखाय जोङो जोंनि ओनसोलफोराव। ओ बारहावाया जोबोद मोजां जायो आरो बिफां लाइफांखौ जोङो। ओ दानफायनायनिफ्राय जोङो बोसोराव जिनि। फ्राय। ओ जिबा बेबायदि जोंनि साखाथियाव थानाय ओ जोंनि अरनबारि होबथाग्रा। जेरै ओ फरेस्ट गार्ड बिथांमोना जोंनि न'खरफ्रोमबो न'खर न'खर हाबनानै ओ। गामि गामि हाबनानै ओ खमैबो बोसोराव जिनिफ्राय जिबा। बा बिनि बांसिन जेसेबां हागौमानि बिफां ओ बिफां फुलि। ओ गोबां रोखोमनि बिफां जेरै गाम्बारि ओ दंफां ओ आरो। लादि दंफां ओ बा गेद्दारु ओ बेबायदिनो। सिदा दंफां। थाइलारु दंफां बायदि बायदि दंफां बेफोर फुलिफोरखौ जुदि राननानै होयोब्ला। ओ जोङो जोबोरैनो समायना आबहावा दानो हायो। ओ बेबायदियैनो ओ। जोंनि ओनसोलफोराव बिफां लाइफांजों ओ बिफां लाइफांफोरा ओ आथिखालाव माने दानफायबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। ओ बेबायदि दानफायबाय थायोब्ला जेरै गुबुन गुबुन हादर। ओ जेरै चाइना आमेरिका जापान बेबायदि ओ। गिदिर गिदिर हादरफोराव जेरै ओ बिदुं बिदुङा। ओ ओरैबायदि दुंथाय। ओ जेन' सुबुं माहारिया ओ बाहेरायाव ओ माने ओंखारनोनो हाया। ओ गरमनि थाखायनो ओ बेबायदि। माने खैफोदजों ओ जोंबो माने बुगिहैनो गोनां जागोन। ओ बिनि थाखायनो जोंनि ओनसोलफोराव ओ बिफां लाइफांफोरखौ। ओ दानफायनायनिफ्राय जोङो ओ होबथानानै जोङो बोसोराव बेबायदि ओ दंफांफोर गायनानै दोननो ओ गायना होनो जोंनि फरेस्टफोरा। ओ होयोब्ला रानना होयोब्ला ओ। मोजां जागौ ओ बिनिफ्राय जोङो बिफां लाइफ। फांनिफ्राय ओ जोङो माखासे ओ फिथाइ सामथाइबो मोनो नोंथां। ओ जेरै ओ खान्थाल बिफांनिफ्राय खान्थाल फिथाइ ओ जेरै ओ बैग्रि बैग्रि बिफां बैग्रि फिथाइ ओ बैग्रि फिथाइ बिदिनो ओ ओ नालेंखर बिफांनिफ्राय नालेंखर फिथाइ आरो ओ गोबां रोखोमनि जुम्ब्रा दङ ओ बेबायदिनो बिफांफोरनिफ्राय फिथाइ मोनजायो जोङो ओ आरो ओ बैसोर बिफांफोरखौ जोङो आबादबो खालामनो हायो ओ जेरै थाइजौ बिफांनि बागान थाइजौ बिफांनि बागान आरो थाइजौ खान्थालनि बागान बिदि बागान खालामनानै जोङो ओ दंफांफोरनि फिथाइखौ ओ फाननानै जोङो राङारि गोबां राङारि मोनो आरो रां मोननायजों जोङो जोंनि न'खर सालायनायाव गोबां हेफाजाब होयो ओ आरो जोङो जोंनि ओ ओ फिसाफोरखौ बालेखा फोरोंनायाव जोङो मोजां सोलोंथाइ गुन गोनां सोलोंथाइबो बो जों लानो हायो
नंगौ नोंथां नंगौ
बिनिफ्राय जोङो ओ आरो बिफां लाइफांनिफ्राय ओ जोङो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि ओ मा होनो ओ बानजायनाय जोङो मोननो हायो ओ बिनि थाखायनो जोङो आबहावायाव बिफां लाइफांखौ दानफायनायखौ जोङो होबथानांगौ आरो नोंथां ओ नोंथाङाबो ओ आबहावा जौगाहोनायाव जोङो माबायदि बिफां लाइफांखौ ओ रैखाथि खालामनांगौ बिनि सायाव आंनो एसे फोरमायना होदों नोंथां
औ नोंथां औ दा जोंथ' बिफां लाइफांखौ जोङो जोंनि जिउआव जोबोर गोनां आरोना नोंथां
औ नोंथां
दा जोङो बिफां लाइफांखौ मानो नांगौ होनबा जोङो जोंनो थांना थानायावथ' जोंनो गोबां बिबांनिनो अक्सिजेन नांगौ जायो आरो नोंथां अक्सिजेनानो देहानि थाखाय जोबोर मोजां जेराव जोंनि देहाया हां लानाय हगारनायाव जोंनो हगारनायावथ' जोंनो कार्बन डाइ अक्साइद हगारो जोङो लानायाव जोङो अक्सिजेन लायो बैनि थाखायनो जोंना बिफां लाइफाङा गोबां थायोब्लासो जोङो बै हां लानायाव जोंना सहस जागोन आरो नोंथां। नङाब्ला जोङो हां लानो हां लानायाव जोबोर उसुबिदा सुबिदा जागोन बेनि थाखायनो बिफां लाइफांखौ जोङो हाजासे हायो जोंनो गायना ला जाहाथे जों बिफां लाइफांखौ दानायनानै जों खार खालामा ओ जोङो दा फांसे बिफां दानफायोब्ला जोङो फां बा ओ जि फां जोङो बिफां गायनांगौ आरो नोंथां जाहाथे बिफाङा उन समाव जोंना इयुनाव देरनानै जोंना गोदोर जान आरोबाव जोंना बांसिन बिबांनि अक्सिजेन अक्सिजेन होबावो आरो नोंथां दा जोंथ' बुंनो थाङोब्ला जोङो बिफां लाइफांफ्राबो जोङो गोबां बायदिसिना जोङो बानायनाय जोङो बायदिसिना नुनो मोनो आरो नोंथां जेरै जोङो न' बानायनोब्लाबो जोङो न'नि बायदिसिना जोङो कारटनि लुना बानायनाय जोङो बायदि दर्जा खिरखि बायदि जोङो न'निफ्रायनो जोङो फालें सियार बायदि बायदि बानायनाय नुयो आरो नोंथां बिफां बेखायनो गुबुन फारसेथिं जोंना बिफांनिफ्राय जोङो लेखा बिलाइ बायदि बदि बायदि जोङो बानायनाय नुयो आरो ओ नोंथां दा नोंथाङा जेरै बुंनांदों जोङो बिफां बिफाङा जोंनि थाखाय जोबोर गोनां बेफोरबायदियैनो बिफांनिफ्रायबो जोङो गोबां मुलामफाबो मोनो जोङो बिफांखौ दानफ्लायबा जों खहाबो जायो ओ बेफोरबायदिनो जोङो बिफांखौ जोङो जेब्ला बिफाङा दानफायनो गोनां जायो जों बिफांखौ मेबा मोनसे खामानि नि थाखाय नोंथां अब्ला जोङो बै बिफां जेराव जोङो दानफायनो नागिरदों बै बिफांनि जोङो साखाथिफोरावनो जोङो ओ गोबां बिफां गायना दोननांगौ आरो नोंथां। जाहाथे बै बिफांखौ जों दानफायनायनि उनावबो बै बिफाङा जोङो जेब्ला गायगोन बै बिफाङा देरनानै जोंना गोदोर गोलाव जा जोङो जोंनि नांगौ थानाय बायदिसिना ओम फिथाइ सामथाइ बायदि जोङो अक्सिजेन बायदिसिनाखौ जों लानो हाया आरो नोंथां जायनि जायनि जाहोनाव जोंनि थांना थानाय जिउयाव जोबोर हेफाजाब होगोन। बेनि थाखायनो जोंना जोंनाथ' बिफां लाइफांखौ जोङो गोबां फिथाइ सामथायाइ नङाब्ला ब्ला जोङो बायदि बायदि न' अ थानाय न'खरावफोराव जोङो साजायना दोननाय बायदि बेसादफोरखौ जोङो बानायनो हायो आरो नोंथां।
औ नोंथां
औ नोंथां दा जोंनाथ' बिफां लाइफां गैयाब्ला जोंहा गुबुन बारसेथिं जोंना गोबां कार्बन डाइ अक्साइड जोंना गेसफोर जायो बेफोर गेसफोरखौ बिफां लाइफाङानो सोबनानै लायो नाथाय लायो नालाय बेनिखायनो जोंनो बिफां लाइफाङा जोबोर गोनां जेरै बायदिसिना जोङो ओंखारनाय कार्बन डाइ अक्साइद गेस बायदि बायदि जोंना मानसिनिफ्रायबो जोंना कार्बन डाइ अक्साइद गेस जों ओंखारो आरो गुबुन बायदिसिनानिफ्रायबो जोंना कार्बन दडाइ अक्साइद गेसफोरा ओंखारो बेफोर गेसफोरखौ बिफांफोरानो सोबना लायो आरो नोंथां। सोबना लाखांनायनि उनाव जोंनो बिसोरो अक्सिजेन गेसखौ जोबोरैनो मोजाङै मोजां बिबांनि होयो आरो बेनि थाखायनो जोंना जोबोर मोजां बिफां लाइफाङा नङाब्लाथ' जोङो थांना थानाय जिउआव जोबोर गोब्राब जागौमोन। बेनि थाखायनो बिफां लाइफाङा जोबोर मोजां आरो ना नोंथां आरो फिथाइ सामथायाइखौथ' जोङो जानो थाखाय जोङो गोबां फिथाइ सामथायाइ मोनो जेरै गय जोङो गय बिफांनि बागान खालामोब्ला जोङो गोबां गय फिथाइ मोननो हायो नोंथां बै गय फि फिथाइजोंनो जोङो जोंनि न'खर न'खरखौ जोङो सोलिलांनो हायो जेरै जोङो जि बिगा जिबा बिगा जोङो गयनि बागान गायना लानो हायोब्ला जोङो बै गा बागाननिफ्राय जोङो गोबां बायदिसिना जोङो मोननो ना? हायो जेरै फिथाइबो मोनगोन जोङो बेनि उनाव जोङो थाखाय जों साया बायदिसिना जोङो जेब्ला जोंना सानदुं सानदुं गोग्लैयोना। अब्ला जोङो बै सायायाव जों जिरायना थानो हायो आरो नोंथां। जोंना बिफां लाइफां दानफायनायनि जाहोनाव जोंना सानदुं बायदिसिनाखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां खरां खरांफोर जानायनि जाहोनाबो जोंना बिफां लाइफां दानफायनायनि जाहोनावनो जोंना खरान जायो आरो नोंथां।
औ
औ नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायहनो हागोन नामा बिफां लाइ फांजों जोङो माबायदियै
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो दा खोब ओ मानसिफोरखौ नुनो मोनो माने अरनबारिखौ जोंनि साखाथियाव थानाय अरनबारिखौ माने फोजोबै फोजोबै ओ दंफां दानस्लाय दाननानै मानि थाग्राखुलि खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिनथि बायदियै जोंनि साखाथियाव थानाय जेरै ओ जोंनिनो चिरां डिस्ट्रिक्नि सिङाव थानाय ओ सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्क बिनि साखाथियाव थानाय अरनबारिखौ हाग्रा दान स्रांनानै जोंनिनो माखासे सुबुंफोरा ओ माने थाग्रा न' बायदि खालामनायखौ जों नुनो मोनदों दा जोङो बे जोंनि मोनसे फिसाल' हाग्रा ओनसोलखौ जोङो रैखाथि होनांगौमोन। नङाब्ला जोङो उननि समाव माखासे जोंनि दुंथाइजों जोङो गोबां गोबां खस्थ' मोनहैनो हागौ जेरै गुवाहाटि नोगोरमाखौनो होन। गुवाहाटि नोगोरमायाव दा जोबोद जोंनि जोबोद बिदुंनि बिदुं दुंथाया गोबां होननानै जोङो खोनानो मोनो बा नुयो जोङो। जोंनि आरो नुसुंसेनि जोंनि भुटान हादर बेखौ नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ बेयाव बिफां लाइफांजों बुंफनाय बेयाव जोङो नायोब्ला जों नुनो मोनो। ओ बिनि थाथाय आरो बिनि बै जायगानि ओ बारहावाया जोबोरैनो ओ माने ओ मोजां। आरो जोंनि सुबुंनि सावस्रिनि हां लानाय बे हां लानायावबो नांगौसिबां नों जेसेबांनाखि जोंनि अक्सिजेन लानांगौ बेयाव जोंखौ हेफाजाब होयो। बिफां लाइफां थाब्लासो बिफां लाइफां गैयाब्ला दानफायोब्ला जोंनि हां लानायावबो गोबां रोखोमनि माने ओ हेंथा बिदियावनो बेफोरबायदि हेंथायावनो जोङो बेमार आजार जानाय माखासे हार्ट एटेक जानाय बेबायदि गोबां रोखोमनि बेमार आजारबो जानायखौ जों माने ओ भुगिनानै ओहो लानो गोनां जागोन ओ बिनि थाखायनो जोंनि साखाथियाव थानाय ओ अरनबारिफोरखौबो जोङो ओ खोब रैखाथि होनाया ओ गोनांथार होनना सान जायो आ बिनि थाखायनो जोंनि ओ फरेस्ट गार्ड फरेस्टारफोरा ओ बिफां लाइफां ओ दानफायनायफोरखौ ओ ओ हे-हेंथा होयोब्ला बा ओ बादा होयोब्ला आ जोबोरैनो ओ मोजां। ओ जागौ ओ होनना सानजायो नोंथां। ओ जोंनि रायलायनायनि सम खोन्दा